हेल हेल' औ नोंथां खोनाबायना?
खोनादों खोनादों नोंथां।
औ होनाबाय नोंथां।
होमबा जों नोंथां जोङो बर' बर'फोरनि ओंख्रि जानायनि सायाव रायजलायनोसै मा मा ओंख्रि जायो माबायदि सङो एसे। रायज्लायनोसै न' होमबा नोंथां होमबा नोंथाङा एसे फोरमायदों फोरमायना होदो नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव माबायदि।
जोंनाव ओंख्रि होनना बुङोबा। जोंनि बर' गोदोनिफ्रायनो जों जाबोबाय थाग्रा बर'फोरनि ओंख्रि जेरै अनला अनला सबाइ ओमफ्राय नारजि अमा
बे बिदिनो माने गोबां ओंख्रि दङ जेरै खुमब्रा हांसो। ओ ओमफ्राय जोगोनार लाव माने दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरखौ नायनानै माने गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौ जों जाबोयो आरो। जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो दासिमबो जाबाय थायो बर'नि गाहाय ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' जोङो अनला। अनलाजों दाउ ओमफ्राय सबायाइ दाउ ओमफ्राय बेनोसै आरो नङा होनोमबा नोंथां। ओमफ्राय नारजि अमा। दा गोदोनि समाव आं अनला ओंख्रि जानाया मानि थाखाय गोदोनि समाव समाव जोंनि बर'नि गेजेराव मानो फेमास जायो मानो जों बयबो बेखौनो जायो होननानै थाङोबा माने गोदो गामि ओनसोलाव माखासे दालि। ओमफ्राय बिदिनो बायनानै जानो हायाब्ला जेनेबा नोङो मैगं थाइगं जों गोदोनि समाव बायनानै जानो हायाब्ला बैफोर रांखान्थिनि हालोद मोजां नङियाव माने माखासे सुबुंफ्रा अनला ओंख्रिखौनो संनानै जायोमोन होननानै आं मिथिगौ आरो नोंथां।
औ औ
दे नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो माबा जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव। गुबैयै जोंनि बर' हारिनि गाहाइ जाग्रा लोंग्रा होनना बुङोबा
अ जों मा माखो माने जोंनिया नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिया माखासे दं बिदि ओंख्रि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननायाथ' बांसिन जों हाग्रा बंग्रानि थाखाय खनथुमनाय जायो ओंख्रिफोरखौ
मैगं थाइगंफोरखौ खनथुमनानै जोंनि ओंख्रि बानायना जायो जेरै होनबाथ' जोंनि हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै जोङो जोंनि दिंखियाफोर दोङो दिंखिया दं ओमफ्राय खुन्थाइ फिथाइफोर दं। जेरै खेरादाफिनि इलाइसि जेरै आरो जोङो मा होनो बे खौ बेखौ मेथ'खा बिबारखौबो बे हाखर फोरनिफ्राय बिलोफोरनिफ्राय लाबोनानै बेखौबो जाफायो जोङो।
औ। माने नोंथां ओरैनो बे मेथ'खा बिबारखौबो जायोना? बे दैयाव मोननाय बिबारखौ ना।
अ जायो जायो नोंथां जोंनि बर'फोरा जाजोबो माने जि बुस्थुआ जोंना बिस बिस गैया मैगं थाङो बेफोर बिस गैयै मैगं थाङनायखौ जोंनि बर'फ्रा जाखायोनो
औ नंगौ नंगौ थारैनो
अ जेरै जोंनि बर'फ्राथ' बांसिन खारै जाखायो आरो नोंथां। बेफोर मैगं बेफोर हागारनि मैगं थायगोनथ' एवना जानायजों लोगोसे खारैबो जायो। जेरैबायदि जोङो ससना सजना बिलाइख सिनायोना नोंथां?
औ नंगौ बिफां बे सजना बिफाङाथ' गिदिर जायो नङा होमबा नोंथां।
अ सजना बिफां बिनि फिथाइखौबो जायो फिथाइयाबो जोबोर से बेसेन गोसाबो आरो मुलाम्फा गोनांबो देहानि थाखाय साब नि थाखाय बे बेखौबो जोंनि बिनिफि फिथाइखौबो जोंनि मानसिफोरा गोबां एवो एवनानै दालिफोरजों जायो बिदिनो बिनो लाब्रा सबजि बानायनाय जायो बिदिनो बिलि आरो सजनानि बिलाइ बि जोंनिथिं बिदिनो जोंनिथिं बारा मैगं थाइगं बायनो हायाबा गामि ओनसोल गामि ओनसोलफोराव जोंनिया बिदिथ' जोंनि बांसिनना गोरिब थायो बिदि जोंनिफोरा बांसिन बे सजना बिलाइखौ खानानै खाना लाबोनानै जोङो बेखौ खारि सङो जोङो जेरै ना गोरानफोरद़ आरो जेरैफोर ना फिसाफोरदों बेखौ खारै बांसिन सङो जोंनिथिं आरो बे दालिनि जायगायाव जों बेखौनो खारै जायो न
बे सजना बिलाइखौ जायोब्ला प्रेसारा खमायो होननाय बाथ्राया नंगौना नोंथां
नोंथां नंगौ नंगौ बे बेफोर गासिबो मुलाम्फा गोनांनो जों बर' हारिया जानाय ओंख्रिफोरा मुलाम्फा गोनां गासैबो देहानि थाखाय बुंनो थाङबोला बे ससना बिलाइआबो जोबोद मुलाम्फा गोनां औ बेखौ खारै बानायना जायो लोगोसे जोङो आरो जोंनियाथ' मेस्थाखौथ' सिनायो नोंथाङा औ मेस्टाबो गोबां जाथिनो बांगाल मिस्टा माबाफोर बिदिनो गोबां रोखोमनि दं मेस्टा बिदिनो जोंनि मेस्थाखौबो जोङो बांसिन बिसिनानो बिदिनो नादो रुदबना जायो जोङो
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ आरो जोङो मैथा फिथा सिख्लाय होननायखौबो जों नाजों रुनानै जायो नङा होमबा नाजों संनानै जायो माने बेबायदि देहानि थाखाय मोजां आरो जोंहा लोमजाबा साजाबा माने दाउनि बिदैबो फुदुंनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङामा नोंथां
अ बिनो लोमजाबा लोमजाबा साजाबा जोंनिया मा होनोमोन बेखौ मुंख'नो बा बावगारनानै थाबा आं जारि जारि बिलाइखौ सिनायोना बे जारि जारि बिलाइखौ जों बिदिनो लोंजा साजाबा बे जारि बिलाइखौ दाउ बा नाफोरजों जोङो रोसि रुदबनानै जों जायो
औ नंगौ नंगौ नोंथां
जायो आरो बेखौ गोबां जायो जेरैफ्रा फोथार दुब्लिनिफ्राय मोननाय जेरै कट्रा खुथ्रा मानमुनि बेफोरखौ बुथुमनानै एवना जाफायो जोंनि बर'फोरा आरो लोगोसे बिदिनो आरो जोंनि न'आवनो गायनाय जेरैबायदि जोंना लाइ लाफा फालें बिदिनो लाइ लाफायाथ' बांसिन जोंनि बर'फोरा लाइ लाफा बोथोर लायै बोथोर जायोना जोंना
नंगौ नोंथां
जानाय फोनाय बोथोर जायोमोबोला बांसिन रुना जायो जोङो लाइ लाफाखौ मिक्स खालामनानै रुना जायो आरो जोङो बेबो देहानि थाखाय रुना जा मोजां नंगौ बिदिनो आलु दरनिसो होनानै बिदिनो लाइ लाफजों रुनानै जों बांसिन जायो आरो जोंनि बर'फोरा जोंनि गामि गफा
दाथ' औ जोंनि बर'फोरा बिदिनो माने जानाय लोंनायनि सायाव नोजोर होनानै माने जोंनो बांसिन जों बर'फ्रा खौ जानो मोजां मोनो बेखौ माने खेथि खालामनानै गाव गावबागाव न'खराव जानायखौ नुनो मोनो आरो
अ बेफोर बाय
जेनेबा सोरबा जुदि न'खराव ओ लाफा जानो मोजां मोनोब्ला लाफानि आबाद मावनानै लाइनि आ आ लाइखौ जानो मोजां मोनोबा लाइनि आबाद मावनानै माने लानाय लानानै जानायखौ जों नुयो आ नङा होनबा नोंथां आजिखालिथ' गोदोनि बायदि गोबां गुवार बारि बागानथ' जोङो माखासे नखराव नुनो थांलिया नङा होमबा ओ थेवबो ओज गावनिज जानो लुबैनाय जानो लुबैनाय मैगं थाइगंफोरखौ माने एसेब्लाबो गायनानै लानायखौ जों नुयो आरो गायना लानानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेनेबा जों दा नाय गोदो बे जेनेबा बिल्डिं न'फोराव जोङो दा आथिखालाव जों नुयो माने फान्थावफोरखौ जोङो मोनसे कार्टनाव हा होनानै माने बिल्डिंनि सा सायावनो गोजौआवनो जों बिफांखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो लाफा औ लाफा ओमफ्राय लाइ बिनि उनावहाय दुन्दियाफोरखौ जों फोनानै लानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ बिदिनो जोङो फानलु आरि बे बिल हिसाबै फोर गायो आरो जोंनि फानलुफोरबो बिलाथिफोर बेफोरो गायो आरो जोंनि आ आथिखालाव मानसिफोरा बांसिनानो बेफोर फोर हा हु गैयैफोरा बिल्डिं सायावनो हा ओ बस्ताफोराव
औ नोंथां जोङो जानाय होनबा थ' गोदोनि दिनाव जोङो बांसिन हाबा हुखाफोराव सबायजों अमाखौ जों बांसिन मोनजायोमोन नङा होमबा नोंथां दानि जुगनि जों सबायजों अमा जेनेबा जोङो दा दानि जुगावथ' जों प्ले
हेलौ खोनायाखै नोंथां अ नोंथां खोनायाखै हेलौ खोनादों नोंथां
खोनाबाय नोंथां
अ माथोआ एसे नांथादोंमोन नोंथांना
अ औ औ
जो जोंनिया नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अमा सबायाथ' गोदोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां माने जोङो अमाजों सबाइजों जानायखौ माने हाबा थिलियाव होनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आरो थां माने गामि ओनसोलाव हाबाथिलियाव बांसिन अमाजों सबायजों संनानै लाव लाव संनानै होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो
औ जो जोंनिथिंथ' बांसिन बिदि थ' जोंना अनला दाउ बांसिन सलियो जोंनि थिं नोंथां हाबा हुखायाव जोंनि नेम निथिङो अनला दो दाउदो अनला फाख्रि अनला फाख्रिखौ सिनायो नोंथाङा
नंगौ नंगौ औ औ सिनायगौ नोंथां
बिदिनो अनलायाव लाइ बिलाइ होनानै बेदर होनानै संनायखौ अनला फाख्रि बुङो बेखौ बांसिन
आरो ओ मोनसे खोथा नोंथां ओ जोंना बे नेम खाथि दंना जेनेबा जोङो ओंखाम गोरलै जाया होनबा ओंखाम गोरलै समाव जोङो बे अनलाजों दाउजों संनाया जोंनि मोनसे नेम होननानै बुंदोंमोन माखासे जों दा गोदोनिफ्राय आं खोनाबोदों आरोखि बेयो बेसेबां सैथो नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा
अ बे जोंनि मोनसे गोदो गोदो गोदायनिफ्राय आबौ आबैमोनानो मोननि समनिफ्राय सोलिबोनाय बे माबा मोनसे फोथायनाय दं जोङो बे बे ओंखाम गोरलैफोराव जोङो जाहाथे जों अ बे अनलाखौबोथ' जोङो ओंखाम गोरलैनि माइरं खोनो देनानै बानायोना
औ नंगौ नोंथां
बा फोथायथि दं बेफोरनि सायावनो जों बिदिनो जायो आरो जों आरो जों बिनि जाय दालिफोरखौ मा बुङो बेबहार खालामा जोङो
औ आरो ओ जोंनाव बिदि फोथायनाय दं जे जों अनलाखौ जेब्ला जों दुब्लिनि माइखौ हाजेनो बै हाजेननाय समनि ओमफ्राय माने अनला ओंख्रिखौ जायालासिनो जेब्ला जों जेब्लासिम जोङो ओंखाम गोरलै जाया गोदान माइखौ जाया अब्लासिम अनला जानायखौ जों नुनो मोन आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां
मानो होनबा बै समाव अनलाखौ जुदि संनानै जायोब्ला माने माइआ गुदा जायो होननानै फोथायो आरोखि बेयो बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिला खिन्थु जों आं गामि ओनसोलाव ए बेबायदि बोराय गोदोनि आबै आबौमोन बुंनायनि खोथाखौ खोनादों खोनाबोयो आरो नोंथां
नंगौ ओम
दा बर'नि जानाय लोंनाय होनबाथाय बेनोसै
बर'नि जानाय लोंनायथ' गोबां ओंख्रि दङ मेर्ला जोंनाया दा ओ खो खारैयानो जोंनि गुबै जोंनि बर'फोरनि जों सबाय समभाव खारै होयो जोङो अ नारज जि संब्लाबो जों खारै होनानै सङो माने जों नारजिखौ जेरावबो बेर खुमब्राफोरखौबो जों खारहैयो ना गोरान होनना जायो जों खुमब्राखौ बिदिनो आरो जोंनो मुदुमफुल फिथाइखौ जों खारै बानायनानै जायो।
औ नंगौ
जों मेल्ला म माबाफोरखौनो फिथाइ सामथायाइ ज मैगं - थाइगंखौ जों बांसिन खारै बानायनानै जायो। आरो जोंनि बर'फोरा जोंनि जानायफोरा बारा थावखौ जोङो मा होनो बेब'हार खालामा जोङो बारा बाहाया जों थावफोरखौ अ जोंना बेफोरनो आरो खारैयानो जों खारैखौनो जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो जों ओ मैगं थाइगंफ्राव बांसिन बिदिनो खा खारै होनानै जायो आरो जों
औ औ
औ होनोमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय जोङो दोनथ'नोसै
अ औ औ नोंथां उनाव आरो फिन सावरायफिनसिगोनलाय नङा होमबा नोंथां गुबुन मोनसे आयदानि सायाव औ
जागोन जागोन गोज गोजोन्थों
बेहगोन